अ ओ नोंथाङा दायो ओरैनो दं नामा?
औ नोंथां ओरैनो दङ?
औ बिब्दिब्ला नोंथांजों ओ मोनसे आयदा लानानै ओ सावरायनि ओ सावथुननि सायाव नोंथाङा एसे माबाफोर फोरमायलांनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायलांगोनदे एसो
औ औ ओ जोंहा माने सावथुन होननानै बुङोब्ला जोंहा ओं गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बर'फोरनि बेलायावबो सावथुन दंखायो आरोना। सावथुन बानायखायो बर'फोरनि बेलायावबो। जोङो ओ औ। गोदोनि समावहाय माने जों गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय बर'फोरा सावथुन बानायोमोन आरोना। ओ जेरै जेरै गोदोनि सावथुन होननानै बुङोब्ला जोङो ओ ओ बुंनो हायो ओ आलायारन। दायना बेखौ जोङो ओ मिथिनो मोनो आरोना।
औ।
ओ गोदोनि केमेराफ्रा माने गोबां ओ माने मोजां नङामोन आरोना। ओ जेरै कुवालिटिफ्रा माने भिडिअ कुवालिटिफ्रा माने मोजां नङामोन। ओ आरो ओसडि नङामोन बिदि जायोमोन आरोना।
औ।
औ आरो जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय गोदोनि समावहाय फिलिम बानायोमोन। ओ जेरै जोङो ओ जेरै जोङो ओ गाननाय जोमनायनि बेलायाव लानानै जोङो ओ माने गोदोनि समाव थ' एभेलेबेल दानि बायदि गाननाय जोमनायफोर गैयाम नालाय मोनसे गाननाय जोमनाय एबा मोननै गाननाय जोमनायजोंनो जोङो बानायबाय थानांगौ जायोमोन आरोना। बिदिनो जोङो ओ दाबसे जायगायावनो ओ जोङो दाबसे जायगायाव बा दाबै जायगायावनो जोङो ओ फिलिम फोर बानायनायखौ जोङो नुनो मोनोन आरो ना। ओ दानि दानि बायदि माने गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै माने फिल्म बानायनाय। जोङो नुनो मोनामोन आरोना।
औ।
औ आरो ओ जोङो गोदोनि बानायनाय ओ फाव फेसन। एक्टिं बेफोरखौ जोङो एसे ओ गोरोबनाय गोरोबनायखौ जोङो नुनो मोनामोन आरोना। ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो। दानि मुगानि बायदि जेरै ओ एक्टरनि थाखाय एक्टिं खालामग्रा सासे ओ बेलेग एक्सट्रा ओ गोरों टिचार एबा फोरोंगिरि गैयामोन आरोना। एक्टिं खालामनो थाखाय फोरोंगिरि। गैयामोन आरो ओ बिदिनो फाव फेसन खालामनो थाखाय माने ओ फोरोंगिरि गैयामोन आरोना। ओ बिनिनो माने ओ मेथाइ खननाय मा खननाय बायदिफोराव माने ओ बेफोरबायदिनो ओ कचारफोर गैयामोन आरोना।
औ।
औ आरो लोगोसेयैनो जोंहा ओ गोबां। खस्थ'नि गेजेरजोंसो माने ओ मिलायनांगौ जायोमोन आरोना ओ भिडिअ एडिटिं खालामनायफ्रावहाय। ओ जिहेथु जोंना माने ओ फोरोंगिरिफोर गैयामोन एक्टिं खालामनायनि थाखाय आरो एक्सन खालामनो थाखाय फोरोंगिरिफोर गैयामोन आरो मोसानाय बायदिफोरनि थाखाय माने ओ मोसागिरि फोरोंगिरि गैयामोन बेफोरबायदिनि थाखाय माने मिलाया मिलाया जानानै फैयोमोन आरोना गोदोनि ओ फिलिम बानायनायावहाय ह ओ होमब्लाबो माने बर' होमब्लाबो माने बर' हारिया माने ओ जेन्नानै थायाखैमोन आरोना ओ बिदि ओ बिद दि जानानैब्लाबो माने नों फिलिमफोरखौ माने बानायबाय थायोमोन आरो ओ बानायबोबाय थादों। लोगोसेयैनो ओ देलायनायनि बेलायावबो जोंहा दानि बायदि ओ देलायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन आरोना। गोदोनि समावथ' बिदि बायदि माने ओ मेकप सेकाप खानाय हित होनाय बेफ फोरबायदि जेबो गैयामोन नालाय गोदोनि समाव माने ओरैनो नर्मेल सिम्पोलै जोङो फिलिम बानायनायफोरखौ नुनो मोनोमोन आरोना।
औ
ओ जोङो गोबां ओ सोलायनाय मोनो ओ सोलायनाय नुनो मोनो आरोना ना गोदोनि आरो दानियावहाय। ओ दानि होननानै बुङोब्ला जोंहा दानि बेलायावहाय जोङो गोबां बिदिनो केमेरा कुवा लानानै खेमेराया ओ जोबोर मोजां जाबाय दानिया माने फुल ओसदि जोङो नायनो हायो आरो जोबोद मोजां मोजां भिडिअ नुसै आरो ना दानि बेलायावहाय फिलिम बानायनाय बायदिफोर खौहाय जोङो आरो लोगोसेयैनो गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायावबो जोङो गोबां मोजां मोजां गाननाय जोमनायफोरखौ नुसै दानि बेलायावहाय आरो ओ देलायनाय देलायनायनि बेलायावबो जोङो गोबां मोजां मोजां नुसै। आरो ओ जायगा जायगाफोरनि गेजेरावबो जोङो ओ गोबां माने दस से दसेनो दाब दाब जायगाफ्राव लाहैनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना ओ लोगोसेयनो गोदोनि सुबुंफ्रा माने बिदिनो फिलिम ओ बायदि बायदि दिनि सावथुन मुलुगनियावहाय ओ माने ओंखारनाय ओंखारनाया माने जोबोद खम मोन आरोना सुबुं अनजिमा ओंखारनायफ्रा। ओ माने गोदोनि समावहाय माने बिफोरबायदिखौ माने बारा फोथायनाय गैयामोन आरोना मानसिफ्रा एबा मोजां मोनामोन मानसिफ्रा ओ बारा थिग मोनामोन मानसिफ्रा माने फिलिम बानायनाय सावथुन मुलुगाव ओंखारनाय मानसिफोरखौ मान ने ओ गाज्रि नोजोरजों नायोमोन आरो औ गाज्रि नोजोरजों नायोमोन आरो माने। नाथाय ओ दानि बेलायावहाय मानसिफ्रा बिबदि नंलिया माने ओ गासिबो एसे एसे बुजिनाय ओ जाजोब्बाय नालाय एबा बुजिबाय नालाय माने गोबांबो बिदि जाया बिदि साननानै माने गासिबो माने बाहागो लाग्रा जाबाय आरोना दानि जुगावहाय ओ फिलिमनि ओ सावथुननि बेलायावहाय। बेनि थाखायनो माने दानि सुबुं ओ दानि सा फिलिमफ्रा माने गोबां ओ मानसि दोमसि जासै आरोना गोबां जमा जमा ओ ज' ज' खाला ज' ज' लोगो लालायनानै माने फिलिम बानायनायखौ जोङो दानि बेलायावहाय नुनो मोनसै आरो। बेनिफाय जोङो गोदोनि बेलायावहाय जोङो गोबां ओ सोलायनाय नुनो मोनबावदों जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो दानि माने दानि फिलिम बानायनाय बायदिफ्रा माने जौगादों होननानै बुङोब्ला जोङो ओ मबेइल ओ मबेइल ओ जेरै इउटब फेसबुक बे फोरबायदिनि गेजेरजोंहाय जोङो ओ गोबां थाखोसिम जौगानो हादों आरोना। लोगोसेयैनो ओ बेफ इउटुब फेसबुकनि गेजेरजोंनो ओ जोंनि बर'नि फिलिमफ्रा माने ओ रांबो मोननो हादों गरफा गरनै ओ औ आरो लोगोसेयैनो ओ जौगालांनोबो हादों आरोना। ओ इउटुब बायदिनि गेजेरजोंनो माने गोबां गोजान गोजानाव थानाय गुबुन गुबुन जाथिफोरजोंबो सिनाय जाबाय बर' हारि होननानै सिनायजाबाय बेफोरखौ जोङो ओ इउटुब बायदिनि इउटुब फे सबुक बायदिनि गेजेरजों ओ जोङो सिनायनो हादों आरोना।
औ
थारमाने बेफोरबायदि गैयामोन नालाय बेनिखायनो माने बाराबो गोजौगानायखौ जोङो नुनो मोनामोन आरो। नाथाय दानि नाथाय दानि बेलायावहाय जोङो गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों।
औ
आरो ओ बेफोरबायदिनो ओ जोंनिया माने जौगालांबाय थागोन आरो ना? फिलिम सावथुननि बेलायावहाय
औ
औ नोंथाङाबो होमबा ओ सावथुननि ओ बेलायावहाय एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो।
औ ओ नोंथाङाथ' बुंलांबायानो गोदो जोंहा माने ओ गोदोनि फिलमफोराव अ माने बांद्राय ओ खुवालिटिफोरखौ जों मोजां मोननो हायामोन होननानै, नोंगौ ओ जोङो गोदोहाय फ्रायनो ब्लेक एन्ड वाइट बिदिफोर ओ माने बांद्राय क्लियार नुनाय जायामोन आरो। माने मोले मोले बेफोरबायदि एसे बांसिन जायोमोन ओ आरो गोदो जोङो ओ सासे सानै बा साथाम साब्रै बेफोरबायदि जोंनो मोनसे फिल्मखौ जोबजासिमोन गाव जोङो मोननो हायोमोन नङा होनब्ला? मानोना गोदो बां बेफोरबायदियावहायो ओंखार मानसिफोरा ओंखारामोन होनना नोंथाङानो बुंदों। जों। नोंगौ गोदोहाय बेफोरबायदिखौहाय बांद्राय फोथायनाय आरो बांद्राय मोजां मोननाय फिल्मफोरनि बारै बेफोराव ओंखारनायखौहायो सुखुवामोन आरो गोदोनि मानसि फोरा नाथाय ओ दायो सोलायै सोलायै सोलायबोनानै माने जौगानाय फैबाय। गोदोहाय जोङो मेथाइफोराबो माने मेथाइनि कनसार्टफोराबो बांद्राय मोजाङै जोङो खोनानो मोनामोन। माने बोराय गोदोनि गोदोनि खोनायोमोन आरो मेथाइफोरखौहायो।
बिब्दिनो दानि जुगावहाय मोजाङै साउन्डफोर बायदिसिना गासिबो ओ कुवालिटिफोरखौनो एसटि आरो मोजां मोजां ओ मानसिफोरा बुरजा बुरजा ओंखारनायलाय जोङो मोजां मोनो दानि जुगावहाय नायनो नङा होनब्ला जोङो बिब्दिनो दानि जुगावहाय देर फिलिम ओंखारबाय हिन्दीयानो जा बर'आनो जा जा जोङो गोबां नायनो हासै दाना गोसोबायदि
नंगौ नोंथां।
जोङो मबाइल आरो टिभि फोरनि जोहैनो जोङो ओ बेफोरखौहाय बेफोरजोंबो ओ रां खामायनो हायो आरो फिलिमफोरावहाय माने बुरजा मानसिफोर नायबानो जेसे नायो एसेनो नोंनियावहाय ओ नायनाय मानसिफोर दाहाय थांगोन नालाय बिनि बारै जोङो रां खामायनो हायो ओ गोदोनि बायदि ओ मानसिफोरा माने मोजां गाज्रि साननाय गैलिया ओ जायनो गोसो बेनो हागौमानि ओंखारो आरो फिलिम फोराव ओंखारना दिरुनो बिदिनो गोबां बर'फोराबो फिल्म हिन्दीफोरनि बायदि गोबां फिल्मफोर ओंखारलांबाय आरो दिनैसिमावहाय ओ बिब्दिनो बयबो नायनानै ओ गोबांनो मोजाङैनो मोजां ओ मोजांनिफ्राय मोजां हाबसिन साबसिन सामसिन फिलिम बर'फोराबो दिरुनलांबाय थानो हादों। जोङो बेखौहाय नुबोगासिनो माने मोनसे भिलिम ओंखारनो थाखाय जोङो बेखौ नेनानै थाबाय थानाय जायो दानि जुगाव नङा होनोमब्ला मानोना बे फिल्मखौहाय माला देख थाइगोन बा माला ओंखारगोन बेखौहायो जोङो मिन्थिगारनो थाखाय मबाइेलाव बा माबा मोनसे टिभि फोरावहायो ससे ससे देखायग्रोनाय जायो आरो ओ बेखौनो जोङो ट्रलार होननानै बुङो आरो बेखौ नुबा जोङो माने ओ माला जागोन माला फिलिमा बे फिलिमा जाफुंगोन। आरो माला देखायगोन जोङो बेखौ नायनो थाखाय ओ माने गोसो जानानै थायो नङा। ब्ला बिनि बारैनो जोङो बांसिन सुबुंफोरखौहाय नायनायखौहाय मोनो। ओ फिल्मफोरखौ आरो ओ माने बे ससे ससे हगारग्रोनायनि जोहैनो जोङो माने ससे ससे काहानिखौ मोनथिनो मोनो नालाय मोजां ना गाज्रि जागोन। फिल्मा बेयावनो जोङो हमनो हायो नालाय। बिनि थाखाय जोङो मानसि बोनो थाखाय बा बुथुमनो थाखाय बा नायहोनो थाखाय जोङो बे ससे ससे भिदिअखौ हगार गोरनाय जायो आरो जाहाथे बयबो सुबुंफोरा नायथों होननानै ओ बिनिफ्राय जोङो ओ फिलिम ओंखारोब्ला जोङो बेखौहायो नायनो हासिगोन बेनिफ्राय जोङो दानि ओ जुगावहाय गोबां ओ सुबुंफोराहायो फिलिम नायनानै मोजां मोनो। बिनिफ्राय नायबोगासिनो दङ ओ बिदिब्ला नोंथाङा ओ फिलिमनि बारै गोबां बुरजा मोजाङैनो बुंलांबाय बेबा-बिब्दिब्ला दसेनि था खाय दोन्थ'नोसै नामा?
औ औ जागोन दे जागोन।
दे बिब्दिब्ला।